होदोंना।
औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों आं नोंथाङा खोनादों ना?
औ आंबो खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा दा समाव फ्रि दङ ना?
औ नंगौ नोंथां आङो दा फ्रियावनो दोङो।
अ। बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना ओ दासानदि नोंथांनि ओनसोल लाव मा आबाद मावगासिनो दं आरो लोगोसे बिब्दिनो आबाद मावनो थाखाय जोङो माबोरै मा मा हासार बाहायोबा आबादखौ माबोरै माबोरै मावनाय जायो लोगोसे दैज्लां मेसेंफोराव मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो ओ नोंथांनि फिन ओ सोंनायनि फिननायखौ आङो दा ओ होनो आखायाव लाबाय नोंथां ओ जोंनि बे हाय मा मा आबाद मावनो होनोब्ला जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय नोङा होमबा नोंथां। ओ जोङो गिबियावनो जोंनो जानो थाखाय ओ माइ आबादखौनो जोङो गिबियावनो दैज्लां बोथोराव मावग्रोयो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनो ओ बोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय जोङो दैज्लां समावनो माइ आबादखौ मावना लानायखौ जोङो नुनो मोन नो आरोना नोंथां ओ दा जोंनि बेखैहाय माइ आ बादखौ गोबाङनो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोङो माइ आबादखौ मारैहाय मावो होनोब्ला जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय हा नांग्रोगोन आरोना नोंथां ओ जाय हायाव जोङो ओ माइखौ गायगोन बेनि ओ उनावहाय जोङो ओ माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइज्लि नांगोन आरोना नोंथां। ओ माइज्लिखौ जोङो ओ मारैहाय मोनगोन होनोब्ला जोङो बाहाय बाजार गलाफोराव ओ बायनांगोन। बा जोङो न'नियाव न'आवनो दोनखानाय माइज्लिफोरखौहाय ओ लान नानैनो जों ओ बायदिसिना आइजें आइलाफोराव दोननानै जोङो हरनै बा हरथामनि थाख खाय सोमनानै दोनग्रोननाय जायो आरोना नोंथां ओ सोमना दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बोखांनायखौ जोङो नुनो मोनो बोखांखांनानै जोङो बेबायदिनो ओ लाम नानै दोननो आरोना बे नोंथां हायावहाय जाहाथे बेनिफ्राय गाजा ओंखारो। बेनि उनावहाय जोङो जाय हायाव खोथियाखौ फोगोन बै हायावहाय जोङो गिबियावनो हालेवनानै बेयाव ओ दोलो दोलो खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो ना बेनि उनावहाय जोङो मै होनानै स्लिम बानायना लाग्रोनांगोन होमब्लानासो जोंना हाया समाय जागोन नालाय नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदिनो खोथियाखौ ओ आखाइजों मुथा मुथा लानानै सारना होनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेबायदिनो खोथियाखौ फोनाय जायो बे खोथियाखौ फोख्लांनो फोनानै जेब्ला बेयो ओ से माससो जायो अब्ला जोङो बेखौ फुजानाय जायो आरोना नोंथां फुजा फुननानै जोङो बेबायदिनो आइजो माहारिफोरखौ लेंनानैहाय जोङो ओ न'नि हौवा माहारि फोरा बेबायदिनो आलि दाननानै हालेवनानै ओ माइ गायनायखौ जों ङो नुनो मोनो आरना नोंथां ओ आथिखाल मुगायाव थ जों गोबाङानो नुनो मोनोसे दे ओ हालेवनानैहाय मोसौजों हालेवनानै गायैखौ जोङो गोबां नुनो मोनलिया नाथ थाय जोङो दा ओ सानसेयावनो बा साननैनि गेजेरजोंनो जोङो दानि माइ गायनायखौ फोजोबनो हायो दा जोंनियाथ' ट्रेक्टरजोंसो गायो नङा होमबा नों
अ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ साननै सानथामनि गेजेरजोंनो जोङो दानि निया फोजोबनो हायो आरोना नोंथां ओ गोदोनिखौ जोङो नायोमोन ब्ला हालेव ओ हालेव मोसौजों हालेवनानैहाय जोङो सानसेयाव बहाबा दब्लाय नै बा दब्लायथाम गायनानैहाय जोङो बेबायदिनो लासै लासै गायनानै फोजोबनानै जोङो जेब्लाना जोबोमोन अब्लाना जोङो हाल जांख्रा जायखौ बुङो बेखौबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानिया जोङो माइ आबाद मावनाय जोब ब्ला बेबादि हाल जांख्रा जानायखौ जोङो दानिया नुनो मोनलिया आरोना नोंथां
औ नंगौ सार
बेबायदिनोहाय जोङो दानिया ओ गोबाङानो माइ आबादफोरा दानिया बारा जानो मोनला जानाय नुनो मोना नालाय बेनिखायनो जोङो गोबां रासायनारिक हासार बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनिखि गिबियावनो माइ आबादखौ मावो आरो ना नोंथां ओ बेनि अनगायै जोङो दैज लांनि मैगं जेरैहाय ओ सबायबिमा बा जोगोनार जिं खा खुमब्रा बायदिसिना मैगंखौहाय जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो ओ मेसें बोथोराव मा मैगं मावो होनोब्ला जोङो बेबायद दिनोहाय लाइ लाफा मुला बायदिसिना मैगंखौ जोङो मे सें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथाङाबो आंनो फंनैसो जेरावबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो माइ आबाद बा मेगं थाइगंखौ माबोरैहाय मावो
औ नोंगौ नोंथां ओ जोंथ दासान्दि दैज्लां बोथोर नालाय जों नि बे जायगायावबो बा ओनसोलाव माइ आबादखौनो मावगासिनो दासान्दै मानो होनोब्ला दैज्लांनि ओ गिबि आबादानो जाहैबाय जोंनिया माइ नङा होनब्ला नोंथां बिबदिनो जोङो दा समाव जोंनि बे ओनसोलावबो ओ गोदोनि बायदि एसेबां मोसौ जों एबा नां गोलजों हेवनानै जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनला दानि जुगाथ' बिगियननि जुग नङा होनबा गोबाङानो टेक्टरजोंनो हेवनानै माइ गायो लोगोसेनो टेक्टरजों हेवनायनि अनगायबो जोङो आइजोफोरखौ लिंनानै माइ गायनायनि अनगायैबो ओ आजि जुगाव दा जुगाव जोङो टेक्टर जोंनो माइ गायनाय टेक्टर जोंनो आलि दाननाय बिदिखौ नुसै आरोना औ औ थेवबाबो जोङो सानो जे गोदोनि जुगनि जोङो नांगोल मोसौखौ मोसौ मोसौ सा लानानै जों खेवनाय दुब्लिफोराव जोङो गोबां मोजां रोखोमनि आबाद जानायखौ औ नु नुयो एबा जायो नाथाय दानि टेक्टरजों हेवनायफोरा हाब्रुफोरा एसेबां जानो हागौ मोजाङै रुया एबा मोजाङै गल' गल' जाया बेनि थाखायबो आबादफोरा बारा मोजां जाया बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बा दा जुगाव गोबां रासायनारि ओनसोल सार बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुयो जेरै इउरिया पटास या बैफोरा हासारफोरखौ होनानै गोबां आबाद मावो
उंगनो
औ दा बिब्दिनो जोङो माइ आबाद मावनो बुङोब्ला जोङो फबियावनो माइलिनि गोनांथि बै माइलिखौ जों जों गाव जेनेबा थांनाय बोसोर गायखांनाय माइखौनो जोङो जाय माइआ गोग्गोसिन एबा मोजांसिन बे जोो दोनथुमना लानाय जायो माइलिनि थाखाय नङाबा जोङो हाथाय बाजाफोरावबो जोङो गोबां मानलिनि थाखाय जों माइ मोननाय जायो जों जायखि जाया न'नि एबा बे बाजारनिनो माइनिखौ जोङो खोथिया फोनायनि सिगां जोङो बै खोथिया थलिखौ मोजाङै हवग्रोना लानानै जोङो बैयाव नांगौ जखानि दै होनानै आरो लोगोसेनो मोजाङै आलिफोरखौ होना लानानै जाहाथे जे दैया थाबाय थायो दुब्लियाव मोजाङ मोनो गुबुन थ थांगारा बेनिखायनो जोङो मोजाङै दुब्लिख खांनायनि उनाव आलि सलि होखांनायनि उनाव बै माइलिखौ जों मोजाङै हरसेबा हैनि थाखाय जायखि जाया बस्थायाव सोनानै एबा जोङो दैयाव सोनना दोननांगौ औ बेनि उनाव जों बेखौ बोस्रांनानै मोजाङै जोङो थालिर बिलाइ एबा जोङो थास'ल बिलाइफोरजों होबना दोनङो आरोखि ना गाजायनायनि थाखाय जेब्ला बै माइआ मोजाङै गाजायगोन अब्ला जों बेखौ खोथिया फोनो थाखाय जोङो बिदिनो दुखलियाव लानानै जोङो बा खादायाव लानानै जोङो सस्र्रि सास्र्रि फोनाय जायो जाहाथे खोथिया मोजाङै रज'यो आरो जों जोङो मोजाङै सासे सासे फबासो खोथाया मोजां जायो नालाय बेनिखायनो जेब्ला खोथिया मोजाङै लावबोगोन बेयाव बेखौ जोङो बिदिनो गामिनि सेंग्रा बा जोंनि जा बिदिनो खोथिया फुग्राफोरखौ जों लिंनानै खोथिया फबोनानै जोङो बै गायनो लानाय दुब्लिखौबो जों बिदिनो ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों जों सैसे सैनै सैथाम बुङाबा बिदिनो खेवना लानानै जोङो मोजाङै दुब्लिखौ खोमोननायनि उनाव जों माइखौ गायनाय जायो आइजो माहारिफोरखौ लिंनानै औ अ बिब्दिनो जोंनि माइ गायनाय आबादा बिदिनो सोलियो बेनि उनाव जोङो माइ गायखांनायनि उनाव बैयाव जाहाथे दुब्लि फोथारावैफोर एम्फौफोरखौ बुथारनायनि थाखाय जोङो र हासार बाहायो लोगोसे जोङो बिदिनो गोदोनिनो गोबोर हासार बेफोरखौ जोङो माइ आबादखौ मोजां जानायनि थाखाय होयो आरोना मिथिनो मोनो जे रासायनारि हासार होनाय जे गोबोरखि हासार होनाय दुब्लि फोथारफोरनि माइ आबाद ाबाफोरा साबसिन जायो होननानै खोनादोंना नोंथां औ थिग बिब्दिनो दैज्लांबो खो दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर बुङोब्ला जोंनि बेवहाय दैज्लां बोथोर बिदि बिदिनो दैज्लांनि अ राङालाव पानिलाव जिंखा आरो ओ लोगोसे फालौ आरो बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो ओ जों बिदिनो गाव न'आवनो जोङो बे फोरखौ औ गायनानै जानो हायो आरो ना। थिग बिब्दिनो जोङो मेसें बोथोर बुङोब्ला जोङो जेब्ला बै दैज्लां बोथोरनि मावखांनाय माइ आबादनि जोङो फोथारावनो बेयावनो जोङो नारा फोथाराव जों बेफोरखौ हेवनानै जोङो सबाय, मथर, बेसर औ आरो लोगोसेनो बिदिनो लाइ लाफा भिन्दि फथल बैफोरखौ जोङो आबादखौ मावो आरोना। थिग बिब्दिनो जोङो सबाइबो खौ जोङो बिदिनो सबाइ जानायनि अनगायैबो जों सबाइखौ नास्रांनायनि उनाव सबाइ साख्लिखौ जोङो खारैनि थाखायबो बाहायो।
औ औ।
बेसरखौबो जोङो ओ बेसर साख्लिखौ जों डाइरेक्ट गारनाय जाया आरो ना बेखौ जों खारैनि थाखायबो बेखौ जों साव नानै बैनि गुन्दैखौ जों सारै सा-खारै सरनानैबो जों लोंनो हायो जानो हायो आरोना नोंथां। लोगोसेनो जों गावनो बेसर आबाद मावोबा जोङो थोजासेनो गाव थाव फेरेदनानै जानो हायो मानो होनोब्ला दानि बै दुखान गलाफोराव फाननाय थावफोरा जोबोद भेजालि आरोना बैफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोरा बिदि ओ गेसटिक गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुयो बेनिखायनो बेसर आबाद मावनानै जोङो गावनो न'आवनो जों जाखिनिखोहायो थाव फेरेदना जानो हायो। थिग बिद्बिनो जोङो न'आवबो मेसें बोथोराव बिब्दिनो गावनि न'आवनो गोबोर हासार बाहायनानै जोङो लाइ लाफा गायनानै जानो हायो एबा जोङो हाथाइ बाजारफोरावबो ए से एनै फाननानै जोङो ओ एसे एनै रांखौ जोङो बुथुमनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय दिनै आबादनि सायाव नोंथां रायलायनाय एसे आङो जा मिथिगौ बा बेखौ फोरमायबाय आरो लोगोसे नोंथांनिफ्राय आङो मिथियैफोरखौ एसे मिथिनानै मोनबाय।
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो आङो गोजोननाय जासिहर
औ नंगौ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां।
औ।